खोनादों ना नोंथां औ नोंथां औ नोंथाङा फ्रि दं ना दायो
औ दङ
अ जोंहा होमबा दिनैनि समा दिनि बिदि टपिक्स लानाय जोंहा मोनसे जे रायज्लायनो जे मोनसे लानाय बरनि बागै जों रायलायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन
औ थ' आं जागायजेनसैना नोंथां
औ थारैनो एसे जागायग्रोना होदो
औ जे बर'बा मोनसे जे बिदिनो गोजौनिफ्राय एबा गोजौ जे जोमैनिफ्राय जे गोग्लैबोनाय मोन जे जे बरफ बे बिदिनो मोनसे बुलुमबुथर एबा बबावबा बिदिनो गिदिर गिदिर बि फ्राय जे उखुन्दै बिदिनो सोबखांनानै लांनाय जे बर' बिनिफ्राय गोजौआव थांनानै जे गाहायनिफ्राय मोनसे बिदिनो हाजो ओनसोलफोराव बिदिनो जों गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो गुसु ओनसोलाव जे गोबां बिदिनो बरफ बार मास सिम बरफ बिदिनो गोग्लैनाय गुसु ओनसोलाव जों नुनो मोनो जेरै जेर लादाख एबा जम्मु काश्मिरफोराव जों गोबां बिदिनो बरफ'फोरखौ नुनो मोनदों आरो नंगौ जे बरफ'फोरा जे गुलिब्ला मानसिया मा जागोन एबा माबिदिनो खोमानांगोन बिनि बागै जों एसे सावरायनोसैना नोंथां औ थ' जोंहा बिदिनो बरफआथ' मोनसे बिदिनो जे बोलो गोराखौनो बुंजायो मानो होनोब्ला जे बरफा जे सानदुं एबा पुलिसना जुदि बाङोब्ला कार्बन डाइ अक्साइदआ गरम जाब्ला जे बिलोनि बिलो जे मोनसे बिलो हसाबै बिदिनो बर'फआवबो दाखा बिदिनो दै जानानैखायो आरो बे दैया जे बरफबा गुलिब्ला बे गाहाय ओनसोलनि जोबोर स्पिडै बिदिनो ओंखाय ओंख्लायबोयो आरो जे बे बरफआ मानसिंथिं जुदि बिदिनो मानसिंथिं फैनानै जुदि मानसिनि थाग्रा एबा जुनारफोरनि जिब जुनारनि थाग्रा खुलि जि जे बिदिनो जे खहा खालामब्ला जे मानसिनि जिउ बिदिनो खहा बिदिनो खालामब्ला जे जे बरफबा मोनसे बिदिनो मानसि बिदिनो मानसिनि जिउ खहाखौबो बिदिनो संहार खालामनो हागौ आरो जिब जुनारनि न' बांखौबो बिदिनो पलिउसन बांबोला जे मा बे बर'फा गुलिब्ला गोजौनिफ्राय ओंख्लायबोनानै जे मानसिनि नि जिउखौबो बिदिनो खहा खालामनो हागौ आरो जिब जुनानिबो आरो जे बरफआ बिदिनो बरफ थानाय ओनसोलनि बागैबो जों सावरायनो जे बरफ बिदिनो थानाय ओनसोलाव जे बिदिनो गोबां बिदि मैगं थाइगं बिदि जों जानायखौ नुनो मोना अब्लाबो जों बिदिनो फिथाइ सामथाइ जों आफेल आंगुर नासपथि बायदिखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
आरो जे हाजो ओनसोलाव जे मानसिफोरा बिदिनो गोबां बिदिनो खस्थ'यै बिदिनो थानो गोनां जायो मानो होनोब्ला जे हाजो ओनसोलाव बर'नि थाखाय बिदिनो गोबां बिदिनो लााहार फाहार एबा मैगं थाइगं गायनायनि सुबिदा गैया आरो जे पेट्रलियामफोर दिहुनोब्लाबो बिदिनो बेयाव दै एबा दैया दै थाब्लाबो बिसिनि सिङाव जे नांगौ जानाय बे आगजुफोर बिदिखौ जों नुनो मोना मानो होनब्ला बर'फानो बेदिनो खफ्लब खोबजोबनानै थायो आरो जे बर'फआ बिदिनो गोबां बिदिनो दाखा दाखा खानानै जे न' बांखौबो बिदिनो मानसिनि न' बांखौबो खोब्लोबनानै जे मानसिनि जिउ खहा मानसिनि जिउखौ बिदिनो खहा खालामनो हागौ नंगौना नोंथां।
औ नंगौ
नंगौ आरो जे मानसिया बिदिनो पलिउसन जे पलिउसन मानसिया जे बर'बा जुदि बे गुलियोब्ला मानसिनिदों फायोब्ला जे बेखौ हायिनि बे होबथानाय बे राहाफोरोदबो दङ जे पलिउसना जुदि बाङोब्ला बिनि थाखाय बे गोग्लैगोन नाथाय जे पलिउसनखौ होबथानो थाखाय मानसिया बिदिनो बिफां लाइफां गायनांगोन आरो जे बिफां लाइफां गायनानै जों बिदिनो जे बर'फ बे गाहायथिं ओंख्लायबोनाय बे बा गाहायथिं ओंख्लायबोनायखौ जों होबथानो थाखाय बिदिनो बिफां लाइफां जे पलिउसन बे बांनायखौ जोंङो होबथानांगोन आरो जे बर'बा मोनसे बिदिनो मोनसे बिदिनो गाव गायनि बे थाग्रा फुलि एबा गोजौ ओनसोलाव बे थागोन नाथाय जुदि बियो बर'फा रानोब्ला दै बिनि जायोब्ला बे गाहायथिं जोबोद स्पिड ओंखायबोगोन जेरै दैया बिदिनो जोबोर स्पिदै जे अखा बिदिनो फैबोला जे जोबोर स्पिदै मानसिनिथिं एबा गावगाय थांग्रा एबा दैथिं जोबद स्पिदै थाङो आरो जे मान सिया बेनि सेराव जे बादलांनो सुबिदा बिदिनो बादलांनो जुदि नाजायोबा बे मानसियाबो बिदिनो मानसिनि जिउआबो खहा जानो हागौ नंगौना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ आरो जे नोंथाङा आं बुंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्राफोर बुंनो सादों नामा नोंथां?
थारैनो आङो बुंनो सानो नोंथां खोनादोंना नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ दा आङो बरफनि सायाव एसे बुंनो सानदों ओ बरबा जाबाय दैनि गथा महर नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ
जेब्ला औ जेब्ला सोरगिदिं बारमण्डलनि दुंथाया ओ जोंहा जिर' डिग्रि सेलसियास एबा बेनि ओ बेनिख्रुइबो ओ खमायनानै फैयो आरोना बियो बा बे स माव दैया गथा औ गथा जानानै माने बरफ महर लायो मिथिंगायाव बर'फ खौ गाहायै हाजो हानजाफोर बा बायदिसिना ध्रबिय ओनसोल आरो गोजां बोथोरनि समाव अखा हानाय बाय दि माने ओ बेखौ ओ गोग्लैनाय नुनाय जायो दा बेयो ओ बुहुमनि सावस्रि आरो बोथोरखौ नियन्त्रन खालामनायाव माने। सासे गोनांथार बिफावाव लायो आरोना। दा बरफनि माखासे बाहागोफोर थायो बा जोङो सोरजिनाय आरो थानाय जायगा बायदि बरफखौ ओ जोङो ओ गाहायै बा जोङो बेखौ मोननै ओ बाहागोबो खालामनो हायो जा हाजोनि बरफ आरो जोंहा हागरनि बरफ दा हाजोनि बरफ होनना बुङोब्ला बेयो हाजो सायाव अखा बादि गोग्लैनाय गोजोन बरफ' दा बे बर'फा गलिनानै जोंनि गोनांथार दैसाखौ बा जोंहा गंगा ब्रह्मपुत्र बायदि बायदि बा दैसा फोराव दै जाहोयो आरोना बे बरफआ दा सागरनि बरफ होनना बुंङोब्ला जोंहा
बे ओ बायदिसिना ओ धरननि ओ बरफ'फ्रा गाहायै बा सा मेरु ओ आरो सुमेरु आरो ओ कुमेरु दा ओनसोलनि सागोर सायाव गथा जानानै थायो आरोना दा बरफनि माखासे गोनांथि बा बेवहाय माखासे बिफावफोर थायो। दा बुहुमाव जिउ थांना थानो थाखाय बरफनि गोनांथिया बा बयनिख्रुइबो गोजौ। बा दैनि गुदि फुं बा फुंखा बा हाजो सायाव जमा जानानै थानाय बरफानो जाबाय गोग्गो दैनि गाहाय मोनसे भणडार आरोना। दा बोथोर सोलायनाय लोगो लोगो बे बरफ आ गलिनानै दैसाफोरखौ अरायबो दै गोनां खालामना लाखियो। दा बुहुमनि दुंथाय माखासे नियन्त्रन थायो दा बर'बा गुफुर महरनि ओ जानायखाय माने साननि सोरां आरो दुंथायखौ माने ओ रिफ्लेक्ट खालामफिनो आरोना बेयो। दा बेनि जाहोनाव बुहुमा अरायबो दुंखाङा। दा ओ जिब जुनारनि थाग्रा जायगा बा भालुक पेंगुइन आरो सिल बेफोरबादि जिब जुनारफोरा बेवहाय थानो थाखाय बरफनि सायावनो सोनारो। नङा होनबा ओम औ दा बरफनि जेंनाफोर दा ओ दिनैनि मुगायाव बा आथिखालनि मुगायाव बा बुहुमनि दुंथाय बांनायनि जाहोनाव बा आबहावायाव बरफनि सायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बा थाब गलिनाय दा हाजो आरो सागरनि बरफ'फोरा गो ख्रैनो गलिगासिनो दं। दा ओ जोंहा सागरनि दै बांनाय। दा बरफ गलिनायनि जाहोनाव सागरनि ओ दैसा बा दैसा बाङा माने बांगासिनो दं। दा माने बर'फफोरा गलिनानै दैफोरा बांगासिनो दं आरोना। दा जोङो जायखौ लानानै खाथि खाला ओनसोलफोर बा बेफोरखौ माने गिख्रंथाव जादों आरोना दुबैनायनि गिख्रंथाय जादों। दा दैबानाबो जानो हमदों बा हाजोनि बर'बा माने ओ हरखाबै गलिनाय जाहोनाव दैसाफोराव थाब दैबाना माने जायो। दा बर'बा माने ओ नुनायाव गोजोन आरो समाय नाल' नङा बेयो बुहुमनि जिउ बा आबहावाखौ गोग्गो लाखिनानै बा बुहुमनि दुंथाय बांनायखौ होबथानाया जोंनि गाहाय बिबान। जाहाथे बे समायना बरफआ गलिनानै जोबलाङा। बा बर'बा रैखा थाब्लासो माने ओ जोंनि फैबाय थानाय समाव दैनि आंखाला खम जागोन आरोना। दा माखासे ओ बरफनि नियम होनब्ला गाहायै ओ बेराफारि बा मिथिंगायारि आरो पदारत बिगियान पिजिस बा ओ बिगियाननि माखासे खान्थिफोरखौ बुजायो। दा बर'बा सोरगिदिं सोलायनाय आरो बेनि आखु थायनि सायाव गाहायाव बा माखासे ओ बेनि गेजेरजों नियमफोर मानियो। दा जोंहा गलिन नाइ बिनदु बा सादारन बारमण्डलनि नारसिन थायाव बर'बा जोंहा ओ बेवहाय ओ दुंथायाव गलिनानै दै जाफिनो आरोना। दा दैया बरफ जा ओ जा जानायाव बेनि ओ माने माखासे ओस ओ बेनि सोदोबा बाङो बा बे खान थिनि थाखायनो बरफआ दैनिख्रुइ रेजेंसिन जायो। नङा होमब्ला? आरो दै सायाव माने ओ गोजौ आरोना बियो बर'बा दैयाव गोजौवो। ओ माखासे बरफनि सायाव नारसिनथाय होब्ला बेयो ओ जोंहा ओ लाथिख' डिग्रि सेलसियासनि ओ खमावबो गलिनाय जायो। आरो नारसिनथायखौ ओ जोङो ओ बो खावना लाफिनब्ला बियो आरोबाव बरफ जाफिनो आरोना बियो।
औ।
खोनादों ला नोंथां?
औ खोनानो नोंथां।
औ दा जोंनिया समाबो जाबाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंगौ।
औ समावबो जाबाय दा जोबो जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। जोङो उन खेब आरो औ।
नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे सैथो आरो नंगौ।
औ।
जोंहा समाबो जानानै फैबाय। जों बेसायावनो दोनथ'नसै नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला गोजोन्नाय थाबाय।
औ गोजोन्नाय थाबाय।